हेल' औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों । आंनिखो खोनादों ना?
औ खोनादों मोजांना नोंथां ओरैनो?
अ दंथ'नो नोंथां थारैनो ।
अ अ दायो जोङो नोंथां ओ दैज्लांनि गायनाय फुनायनि सोमोन्दै फंनैसो रायलायनोसै नोंथां ।
औ रायज्लायजागोन सार नोंथां ।
अह आंनो बेखेवना होग्रोनोसै नामा नोंथां?
जायो नोंथां बेखेव जायो ।
दायो जोंहा दै ज्लाङावहाय दैज्लांनि आबाद होनोब्ला गाहाय आबादाथ' दैज्लांनिया जोंहा माइ आबादानो नोंथां । माइखौहाय जोंहा दायो औ माइ गायनाय फुनाया जोंहा दायो सलिगासिनो ओ जाय खोथियाखौ जोंहा गिबि फोग्रोना लायो बेयो जोंहा जुलाइ जुलाइ फार्स्ट गिबि जुलाइ दाननिफ्रायनो जोंहा गायनाय फुनायखौ नुनो मोनजेनो जाय गिबि खो थिया फुयो बेखौहाय आगष्टट माससिमाव गायहैनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोखि नोंथां । दा माइखौ माबोरै माबोरै गायो नोंथांनो आं फंनैसो बेखेवना होनोसै बिदिन्थि होना होनोसै नोंथां । जोंनियाव औ औ दा जोंनियावहाय माइखौहाय माबोरै गायो होनोब्ला नोंथां ओ मोनफ्रोमबो बोसोराव जोंहा खोथियानि थाखाय आलादायै मोनसे रग' साफा माइखौहाय माइज्लि महरै दोननाय जायो आरोखि । जाय खोथिया फोनो दोननाय माइ बेखौ जोंहा माइज्लि होनना बुङो जोंनियाव ।
नंगौ नोंथां ।
बे माइज्लि माइखौ बे माइज्लि माइखौ जोंहा जेब्लानोखि गायनाय फुनाय जेब्लानोखि फोनाय बो थोरा सफैयो अब्ला बे माइलिनि मायखौ जोंना फोग्रोना लायो फोनायनि उनाव जेब्लानाखि खोथिया देरफुयो अब्ला देरफुनाय समाव जोंहा दुब्लिखौ खेबसे हालौवना लाग्रोयो सेथि खेब जायहा हालौनायखौहाय जोंनावहाय ओ खारायनायबो होनना बुङो सेथि खेब हालेवनाय।
नंगौ
बेनि उनाव जोंनियावहाय थामथि खेबसिम हालेवनायखौ नुनो मोनो खोथिया देरफुबाय थानाय समावनो जोंहा नैथि खेब हालेवनानै नैथि खेब हालेवनानै जोंहा आलि दाननाय बा अबेबा आलिया बायनाय दंबा आलि खोनाय नांगौबायायदि दै जगायना लाग्रोयो बिनि उनावहाय जोंहा खोथियाया गायजानाय जायोब्ला थामथि खेबखौ हालेवनानै जोंहा गायनायखौ नुनो मोनो आरोखि नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो
जोंहा दायो बिगियाननि माखासे आदब खायदा बायदियैहाय जोंहा दाथ' नांगोल जों हालेवनाय बा ओ नांगालजों हालौवनाय आलिखौहाय माखासे खदालजों दाननाय बेफोरखौ जोंनियाव एसे खम नुनो मोनबाय नोंथां दा बिगियाननि आदब खायदाजों जोंहा आलि दाननाय आरो हालेवनाय आरो गायनाय बे मोनथामखौहाय जोंहा ट्रेक्टरजोंनो मावनायखौ नुनो मोननाय जाबाय नोंथां जोंनियाव।
नंगौ नोंथां थारैनो
बिगियाननि आदबजों जोंहा जाय खामानिया जोंहा जि दिन बा जिसे दिन लायोमोन बेखौ जोंहा ट्रेक्टरजोंहाय साननै बा सानथामनि गेजेरावनो जोंहा फोजोबनायखौ नुनो मोनो गोदो गोदाय जेरैबायदि रंजा बाजा जा माइ आबादखौ जेरैबायदि मावबोयोमोन गायबोयोमोन दा बेबायदि गायनाय मावनायखौ जोंहा खम नुनो मोनसै ओ गोदो गोदाय जोंहा माइखौहाय ओरैबायदि गायोमोन नोंथां गोदो गोदायायाव जोंहा आबै आबौ जाय सोमोन्दोआव आबै आबौ जानाय बिथांमोननि दिनावहाय ओ फुङावनो सिखारनानै ब्रै रिंगा बा थाम रिंगायावनो सिखारनानै जोंहा मोसौ हाल होलाङोमोन। फाफ्लियाव नांगोल बाननानै बा जुंगाल बाननानै होङोमोन बेनिफ्राय नांगोलखौ जुरिहैनायनि उनाव जेब्लानखि फुं जायो अब्ला ओ जोंहा बे हालेवग्रा जायनाखि माखासे दाहोना माखासे आबै माखासे आबौ जानाय बिसोरनो जोंहा सङै खावै लाङो जानो थाखाय साहा लाङो बायदि बेबायदि लांनायखौ नुनो मोनोमोन आरोखि जानो थाखाय दा बेबायदि लांनायखौ एसे खम नुनो मोनसै खारन दायो जोंहा बिगियाननि आदबजों ट्रेक्टरजों हालेवनायखौ नुनो मोनसै बिनि थाखाय जानाय मुवा हैनायखौ नुनो मोनलिया आरो ओ जेब्लानाखि जोंहा माइखौहाय गायखाङो जोबथा सान जेब्लानाखि गायो अब्ला गोदो गोदाय हाल जांख्रा होननाय मोनसे दंमोन नोंथां। जेरावहाय रंजा बाजा बयबो सावरि बादालि जानाय बायदि रंजा बाजाय ना बेदर संनानै। जायोमोन बे। हाल जांग्रा जानायखौबो जोंनियाव एसे खम नुनो मोननाय जाबाय नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
खौहाय जोङो गायखांनानैबो उनावहाय जे माइ। हायो माइखौहाय मारा होयो बेयावबो जोंहा। मोसौजों होनायखौ नुनो मोननाय जाला नोंथां जेरै जायनाखि मोसौजों गोदो गोदाय जोंहा। जिन्ज्रि खानानै जोंनियाव जिन्ज्रि खानाय होनना बुङो जिन्ज्रि खानानै जोंहा गल गिदिंनानै जे मारा होयोमोन। बे मारा होनायखौ जोंहा नुनो मोननाय जाला दायो जोंनियावहाय। ट्रेक्टरजोंनो होनायखौ नुनो मोनो आरो हानायखौबो जायनाखि माइखौ जोंहा गोदो गोदाय खासि। खासिजों हायोमोन बे खासिजों हानायखौ जोंहा नुनो मोननाय जांला दायो। ट्रेक्टर जोंनो हायो आरो ट्रेक्टरजोंनो मारा होनायखौ जोंनियावहाय नुनो मोननाय जायो आरो। जेनाखि माइखौ गायफुबाय थानाय समाव जोंहा खम बिबांनि अखा मोनोब्ला अबेबा। जायगाजों जुदि अखा हायाबोला जोंहा गोदो गोदाय एम्बुखौ हाबा होनाय नेम दङमोन नोंथां जोंनियाव खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ एम। जोंनियावहाय एम्बुखौ हाबा होनाय ओ नेम खान्थि दङमोन ओ एम्बु हाबा होखांनायनि उनावबो जुदि। अखाया हायाब्ला जोंनियावहाय आबादारि जायनि नांगाल आबादारिनि नांगालखौ जोंहा। दुब्लि गेजेराव बा फोथाराव उल्थायै गायना गारबोनायखौ नुनो मोनो। मोन दायो अखा हायाब्लाबो बिगियाननि। ओ बिगियाननि आदबजों बा बिगियाननि मदद लानानै जोंहा मेसिनजों सारनाय बा माखासे दै। बिब' दैखर आरिनिफ्राय खल दंखल आरिनिफ्राय मेसिनजों बोनानै गायनायखौ नुनो मोन। सै आरोखि नोंथां दा।
नोथां।
नोंथांमोननियावहाय आबादफोरखौहाय माबोरै मावो ओ माइ आबादखौ माबोरै मावो फंनैसो बुंनो हागोन ना। नोंथां।
नंगौ नोंथां थरैनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि जायगायावबो बिदिनो माइ आबाद। खौ गोबां माव मावनाय ज' जोंनि जायगायाव। बोरि जायगा एबा गोथौ जायगा दङ बे बोरि जायगायाव एसे थाबनो। जोङो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो जेनेबा। माइ आबाद मावनो थाखायथ' जोंनो ओ खोथिया नांगौ जायो। बे खोथियाखौ जोङो जेनेबा। माइ गोदो दोनखानाय माइज्लिनिफ्रायनो जोङो माइज्लिखौ दैयाव सोमनानै जेनेबा। बा ओ बेखौ ओ जों गाजा बेर होनानै। नै जोङो बै फोथारफोराव जेनेबा जिबो। फोथाराव जोङो फोगोन बै फोथाराव जोङो हालेवना लाग्रोनाय जायो आरो। हालेवनाय जायगायाव जों लांनानै माइफोरखौ जोङो फारि। फारि मोजाङै सारना होनायखौ नुनो मोनो बिदिनो जोंनिया खोथिया जायो आरो। खोथिया जौबाथायथ' जोङो फुननांबाय आरो जोङो फुबाथाय। गायनो जागा नांबाय बे गायनो जागा नांगौखिनिखौ जोङो ट्रेक्टरजोंनो हालेव। एवना लाग्रोनायखौ नुनो मोनो। आरो गेजेर गेजेर बेवहाय जोङो आलिखौ होनाय जायो जाहाथे जोंनिया दै। बै दै फैनाय बोहैनायफोरा जोंनिया बै माइ जि जायगायाव गायदो बै। जायगायाव माय था माने दैया। थालाङो मानोना जोंनो बै। माइनि आबाद मावनो थाखाय दैनिबो जोबोद गोनांथि जायो। दै नङाबा जोङो बै माइनि आबादा जोंनिया रान। स्राव जानानै जोङो माइ आबादखौ मोननाय नङा बेनि। ओरैनो बैदि आलिखौ होनाय जायो आरो। बिदिनो जोंनिया गायनो थाखायथ' साखा फारा। जाबाय जेनेबा मा दुब्लिफोर। दारा जोंनिया गुरै मिहि जाबाय आरो बेवहाय गायनो थाखाय जोंनो। जेनेबा मानसि नांगौ जायो जों मानसि नांगौबाथ' जोंनिया। गामिफोरावनो बिदिनो सिख्ला जा बुरै जा बेसोरखौ जोङो। लिंथुमनाय जायो जेसेबां नांगौ जोंनिया माखासे आबाद मावबाथ' माखासे सुबुं मानसि। फोरखौ नांगौ जायो आरो खम आबाद मावबा जोंनो खम मानसिफोरखौ नांगौ बिदिनो जों। लिंथुमनानै जोङो मा खालामो जेनेबा बेसोरखौ गायहोयो आरो गायहोनायनि। सोलाय जोङो जो बेथन हरनाय जायो। जोंनियाव जेसेबां सोलिबाय दङ बे हिसाबै जोङो। बेथनखौ हरनाय जायो बेनि उनाव जेब्ला गायखांगोन। गायखांबाथ' जोंनो बै आबादा जोंनिया जेनेबा गेजेर गेजेर जोंनिया हाग्रा बंग्रा। जायो बेफोर हाग्रा नाङि हाग्राफोरखौ जोङो फुनांगौ जायो फुनानै जोङो। ओ आबाद थिलि जों गेजेर गेजेर नायबाय थानांगौ दै गैयाबाथाय जोङो दै। लाना फैनांगौ जायो बाबा दंग'फोर दङबा जोंनि खाथियाव दंग' दङ बे दंग'नि। ओमफ्राय जोङो दै गैयाबाथाय जोङो दैखौ गामिनिनो साखाथि फाखाथि। बेसेबां खाथियाव जोंनि हा मावो जेनेबा दुब्लियावथ' सासेल' सुबुंनि हाथा। हाया गोबां मसिनो थायोण बिदिनो गामनि ज लोगो नांनानै जङो दैखौ लाना फैनायखौ नुनो मोनो बिदिनो फैनानै जेनेबा जोंनिया जेब्ला बिदिनो माबा जाबाय मा होनो माइआ गोजौ जाबाय गोजौ जानानै जोंनिया फिथाइ थाइनो हमो फिथाइ थायखांनायनि उनाव जेब्ला बेयो मोनगोन मोनबाथाय जोङो बेखौ न'आव हाना लाबोननो गोनां जायो स हानो थाखायथ' जोङो जोंनि जायगायाव गोबां एफा ट्रेटरजों गोनोखोआरिखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोना जोंनियाव गोदोनि बायदिनो सोलिबोनाय जोङो सुबुङानो जेनेबा फोथाराव थांनानै जोङो बै खासिफोरजोंनो हानानै दुब्लियाव सानसे एबा साननै जोङो बै माइ बिदांखौ जोङो फोराननानै न'आव जोङो जे जेनेबा फाफ्लियाव ओ हुलाबारिजों जो बाननानै न'आव लाना फैनायखौ नुनो मोनो स' न'आव ला लाना फनानै जोङो मोनसे जायगायाव दोन दोनथुमनानै जोङो जेनेबा ज' दोनथुमखांनायनि उनाव जोङो बेखौ नानो गोनां जायो स' नानो गोनांबाथ' जोंनो ओ मोसौनि गोनांथि जायो मोसौजोंबो जोङो जेनेबा बे गललै खालामनानै जोङो सोरगिदिं माने जि जायगायाव बेयाव जों मोसौजोंबो नानायखौ नुनो मोनो आरो दानियाथ' जोंनिया ट्रेकटर जोंबो नखौ नुनो मोनो बे ट्रेक्टर नानायाव जोंनिया गोनोखोयै हिसाबै जेनेबा माइखौ सोना होबानो माने माइआ गुबुन सायदआव ओंखार ओंखारलाङो आरो जेनेबा बेयाव थानाय जाब्रा जाब्रिफोराबो बेलेग साइडाव ओंखारलाङो स' बिदिनो जोङो माइखौ बिदि ओ ना सोखांनायनि उनाव जोङो जमा नो दुलिफोराव सोना दोनो सोना दोननायनि उनाव आरो जिगाबफोरखौथ' जोङो माइं हमना दोननो गोनां जायो मानो होनबा जोंनि मोसौफोर थायो नालाय मोसौफोरनो बेफोरखौ होनांगौ जायो बिदिनो दुलियाव सोना दोनो आरो बस्थाफोराव सोना दोनो आरो बारा जानायफोरखौ जोङो ओ जेनेबा बाजारफोराव फैसाफोर नांगौ जायोबाथाय रां नांगौ जायो बेफोरखौ फाननो लांनाय जायो जोंनि जथ' बे माइ आबाद मावनाय याव जों गोबाङैनो जेनेबा रनजित बाइसमुति आरो बनग्रुप आरो जोसाफोरखौबो ओ आरो माइब्राफोरखौ जों गोबां आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो माने माइ आबाद मावनाया जोंनि बोसोराव खेबसे नङा जो खेबनै ओ सोरहाबा खेबनैगाहाम जो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो दै माने जोंनिया दैफोर गो थ' हाफोराव जेरै जायगायाव दै थाबाय थायो बेवहाय जोङो खेबनै गाहाम जोङो आबाद मावनायखौ
औ औ दा नोंथां जोंहा खमाबो जाबाय माब्लाबा रायलायफिननोसै नामा नोंथां
औ नंगौ थारैनो नोंथां नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय औ गोजोननाय गोजोनथों नोंथां
औ